खोनादों? औ दं
ओ नोंथांजों आं ए आइ नि सोमोन्दै फंनैसो रायलायनो सानदों दाथ' नोंथाङा ए आइ नि सोमोन्दै सिगांग्रो फंनैसो बुंग्रोनो हागोन नामा
औ ए आइ माने आल्ट आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स जाय जोंनि दानि जुग जुगखौ नायनानै थाङोबा जोंनि थाखाय जोबोर ओ गोनांथि जानानै फैबाय बियो दानि समाव जों आर्टिफिसियेल इन्टलिजेन्स नङाबानो जोङो समाजजों गोरोबनानै थानो फावसायनानै थायो ओंखायनो आर्टिफिसियेल इन्टिलिजेन्सनि गियान दंब्ला जों माने जोंनि रोंगौथि थि आरो साननाय हनायफोरखौ जों इमप्रुभ खालामनो हागोन आरो जोंनि नलेज जोंनि स्किल आरो ओ गासिबो ओ जेरै फरायनाय लिरनाय आरो साख्रि बाख्रि ओ बेयावबो गासैयावबो जों मदद मोननो हागोन। नोंथाङा बेनि सायाव मा सानो? आं होननाया माबादि
औ नोंथाङा जे खोथाखौ बुंलांबाय बे खोथाया मोजाङानो दानि सोलिफुबाय थानाय मुगा ए आइ नि नङाब्ला जोङो उन जानानै थालाङो नोंगौ नोंथाङा मोजांखौनो बुंदों जाय दानि गोदान गोदान गथ'फोर स्टुदेन्टफोरा क्लासाव फोरोंनाय माखासे साबजेक्ट आरो टपिकफोरखौ बुजियाब्ला बिसोरो ए आइ आव इजियनो सार्च खालामनानै नायनो हायो बेजों लोगोसे जोङो बुहुत बायदि रोखोमनि ओ निउस मिडियाफोरखौ जोङो इजिलि सार्च खालामनानै नायनो हायो ओ जिखे आरिफोरखौ बाट आं सानो ए आइ नि माखासे प्रब्लेमफोरबो जों जोंनि जायगायाव नु जाथि होननानै मानो होनोब्ला सुबुंफोरा ए आइ खौ बाहायनानै ए आइ नि दारै माखसे गाज्रि गाज्रि फिक पसार बानायनानै सोरनिमा पिकसारखौ लानानै गाज्रि पिकचार बानायनानै ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामना नै होयो बिनि जाउनाव जोङो माखासे सुबुंफोरनि जिउखौ गोमानांनायखौबो नुनो मोनो
बेफोरनि सायाव नोंथाङा फंनैसो माबा बुंनांगौनि गोनांथि दं नामा?
अ दा ए आइ नि सोमोन्दै ओ नों थाङाथ' बुंलांबाय ओमफ्राय दा आं ए आइनि माखासे मुलाम्फा आरो बेनि मा मा गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ नोंथाङा फंनै ओ फंनैसो बुं बुंनो हागोन नामा?
औ आं हागोन मानो होनोब्ला ए आइ ए आइ नि माखासे रुल्स आरो रेगुलेसन दं होननानै जों मोनथियो जायखौ ए आइ बाहायनो थाखाय खाय जो जोंनि जि माइलखौ होनांगौनि गोनांथि दं जाय जि माइलखौ जों जिदाइन बोसोर बैसो नि सिगां बानायनो हाया थ' दानि मुगायाव जों नुनो मोनदों उन्दै फरायसाफोरा जाय स्कुलाव थांजेनन्नाय थाखो सेफोरनिफ्रायनो ए आइ नि फारसे आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्सनि फारसे गथ' फोरोंनायखौ नुनो मोनदों आरो जोङो एवारनेस फ्र'ग्राम लानायखौ नुनो मोनदों नाथाय जों जोंनि जायाव एथ'म एवनेग्रामखौ लाना नुनो मोनाखै ओ जाय गथ'फोरा ए आइ आ गाज्रि बिथिङाव थांनो सान्दों थांगासिनो दङ' बे गथ'फोरखौ न'नि गारजेन आरो जाय न'खरनि गोरा आरो गोरायुं बिदा फंबाय बिसोरो
गथ'फोरा ए आइ खौ मा बिथिङाव नायबिजिरगासिनो मा बिथिङाव गथ'फोरा सालायगासि सिनो बेखौ दिथा होनांगौनि जोबोद गोनांथि आं बेखौनो सानो। नोंथाङा आंनि बे बिबुंथिनि सायाव माबाफोर बुंनो दंबावो नामा?
नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ साननानै नायोबा नोंथाङा नंगौ बाथ्राखौनो बुंनानै थां बाय दा बे ए आइ जोंनि ओ दानि मुगायाव दैलि लाइफजों गोबां गोर ओ गोरोबनानै थाबाय। माने जों दा ए आइ नि नलेजनि गोबां गोनांथि जानानै फैबाय ओ बेखायनो ए आइखौ जों मोजाङै इटिकेल वेव बाहायनो हानाया जोबोर गोनांथार बिहा मोन फारनैबो बिथिङावनो दं मोजाङै बाहायनो रोङो बा मोजां गोहोम गोग्लैगोन गाज्रि बाहायोबा गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन बेनि सायाव जों मा ओ माब्ला मा समाव माबादि बाहायनांगौ बिनि गियान लानो हानांगोन ओ फरायसाफोर जों फरायसाफोरखौबो बेनि सोमोन्दै दानि फरायफुबाय थानाय गथ'फोरखौ बिनि ओ मोजाङै बाहायनायनि सोमोन्दै रोंगौथि होनो हानांगोन। ओ आरो बिथांमोनखौ ओ बिनि ओ बे ए आइ खौ बाहायनानै माबोरै जों गोदान गोदान इन'भेसोन माबादि ओ औ डिसकभारि खालामलांनो हागोन बिनि सोमोन्दै। ओ माबाफोर ओ गियान होन ओ सोलोंनो थाखाय ओ थुलुंगा होनो हागोन। दा नोंथाङा इ या इ याइ ओ इ आइआ माबादि ओ कमिनिक्सोनखौ माबादि इमप्रुभ खालामदों आरो इडुक्सोनखौ माबादि इमप्रुभ खालाम दों बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मानो होनोब्ला जों सुबुं माहारिया बुजिनांगोन दि ए आइ या आर्टिफिसेल इन टिलिजेन सान्नानैनो जों मोन्थियो आर्टिफिसेल इन्टेलिजेन्सा हारसिङै जानाय मोनसे जिनिस नङा बेखौ जोंसो बुङानो बानायनाय बानायनानै दिहुन्नाय। जाय जिनिस जाय सर्सफोरखौ जोंनि ए आइ आव सोनानै होयो बे जिनिस बे सर्सफोरखौसो जोङो ए आइ निफ्राय खालेक्ट खालामनो हायो जाय जिनिसा अलरेडि ए आइ एबा बायदि बायदि ओ बि थिङारि ओ ससियेल मिडिया आरो बायदि बायदि वेबसाइटआव गैया बेफोर खौ ए आइया माब्लाबाबो जेनेरेट खालामनो हाया बेखौ जोङो थोंगोरैनो बुजिनानै लाग्रोनांगोन। आरो बेजों लोगोस ओ नि जों बाराद्राय आरो बार बार ए आइ नि सायाव गोहोम खोख्लैनानै लायोब्ला जों गावनो गाव बुजिनो हानाय गावनो गाव बानायनो हा नाय माखासे क्रिएटिबिटिफोरखौ जोङो गावनि खर'निफ्राय गोमालांगोन आरो ए आइ आव जोङो अपार डिपेडेन्स जानायनै थागोन आं बेखौ सानो नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबा बुंगोन नामा?
उम औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों जों ए आइ खौ नांगौ बियो ओं ओ सै थो नाथाय जों जेब्ला जोंनि बांसिन समखौ ए आइ जोंसो माने जो जों जोंनि ओ गोद-गोदान ओस ओ ख्रिटिब आयदियाफोर बेनि सायाव बांद्राय सोनारोब्ला जोंनि बे गोदानै ओ दिहुन्नो नाजानाय ओ थिंकिंफ्रा जोंना गोमालांगोन बेखायनो जोङो ए आइखौ ओ माब्ला आरो माबादि बाहायनांगौ बिनि सोमोन्दै ओ रोंगौथि थानांगोन। आरो जोङो बांद्राय सोनारनायखौबो ओ खम खालामनांगोन नोंथाङा आरो ओ ए आइखौ दाब ओ गामिनि सुबुंफोरा ए आइनि सोमोन्दै दै इवारनेस दंना गैया बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा मोजां खोथाखौनो बुंदों आजिखालि औ नोंथाङा जे बुंदों आं खौ बुंनोसै जे खोथाखौ आंनो फोरमायनानै गालां बाय बे खोथाया नोंगौ खोथा ओ दानि मुगायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला गामि आरो टाउन सोहोरनि जेबो फारागथि गैया। आं बिखौनो बुंनो सानोदि मानो होनोब्ला आजि खालि बयनिबो आखाइ आखाइ इन्टारनेट आरो जामबुं दङ जायखौ जों ससियेल मिदियानि दारै गासिखौबो नुजोबो स' जोङो माखासे ससियेल मिडियानि दारैबो माखासे गाज्रि जाथायखौ जों नुनो मोनो आरो मोजां जाथायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो माखासे एवारनेस होनायफोरखौबो जों नुनो मोन। बेफोरखौ जोङो थोंगोरैनो बुजिनानै लानांगोन। माखासे ओ सुबुंफोरखौ गामि एरियानि होननानै आजि आथिखालनि मुगायाव जों ओ ओ ओ जेरावबो ओम बेसोरखौ थावनारि सुबुंफोरनिजों लोगोसे कमपेरिजोन ओ खालामनो हाया होननानै बुंनो हाया। मानोना बिसोरबो इन्टा टारनेटनि मुगायाव गासिखौबो आरो सब बिथिङावनो रोंनानै थाजोबनाय। आ नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो माबा बुंबावगोन नामा?
नोंथांनि बुंनाया ओं थारैनो नंगौ। दानि जुगाव ओ गामि आरो सोहोर जेरावखि जाया मानो ए आइ आ गासिबोआवबो गासिबो नोबो ओ समान ओ समान ओम मोनथाय होनो हायो ए आइ नि मददजों गामिनि सुबुंफोराबो बो नलेज मोननो हायो इडुकेसन आरजिनो हायो। दा ओ बेखायनो ए आइ नि नलेज थानायाबो गोनांथारसै ओ सर ओ सरकार बा गभारनमेन्ट फ्राबो ए आइ खौ प्रमत खालामनो नाजानांगौ। गासिबो ओ मा ओ गामिनि सुबुंनो आरो सुबुंनो गासिबो बिनि ओ फेसिलिटि ओ ओ गभार्मेन्टनि रलफोरा माबादि जानांगौ बेखौ बुंनो हागोन नामा? ए आइ आ माबा फोरनि इमप्लयमेन्टखौ खमायलांनो हागोन नामा बेनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जे खोथाखौ मोजाङैनो बुंलांदों बे खोथाया गासिबो थार आरो नोंगौ खोथा। औ ए आइ नि दारै जोङो भुथ बिथिङाव आरो बुहुत सोरगिदिं बिथिङाव जोङो गावखौनो गाव जौगाखां सासे सुबुं बा नायनानै लानो हायो। नोंगौ। नोंथाङा जे खोथाखौ बुंदों बेयो नोंगौ। मानो होनोब्ला जोंनि गभार्नमेन्स फोरा इ आइ नि सायाव माखासे रुल लानांगौ। ओ आरो बिजों लोगोसे एवारनेस प्रग्राम खालामनांगौ, ए आइ आ मानि थाखाय मोजां आरो बबे बिथिङाव बाहायोब्ला बेफोरो सुबुं माहारिनि थाखाय गोनांथि आरो ओ सुबुं माहारिखौ गोहोम खोख्लैयो बिफोरनि फारसे
सम सम जोंनि सोरखार, हादोरारि सरखार आरो जोंनि जायगानि सोर खारफ्राबो बुंथिनानै होयोब्ला जोबोद मोजां। मानो होनोब्ला जोंनि ओ जे सिभिलियान आरो जोंनि थासारिनि जाय सुबुंफोर बिसोरो जोङो गासिबो गावबा गावनि ओ सोरखारनि सायाव जोबोद दिडिपेन्डेन्स। औ ए आइ आव रुल्स दङ। ओ जाहाथे जिमाइलफोरनि होनांगौ गोनांथि, जायखौ जिदाइन बैसो बैसोनि सिगां बानायनो हा हाया आरो बेजों लोगोसे जोङो भुत गाज्रि गाज्रि बिथिङावबो बाहायनाय नुनो मोनदों आरो ए आइ आ मोजां खामानि बिथिङाव मावब्ला मोजां होननानै आं बेखौनो सानो आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन नामा?
दा नोंथांनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आं जोबोद ओ माने नोंथांनि बाथ्राखौ खोनासंनानै आं आंनि इनपरमेसन ओ नलेजखौबो आरो साबसिन जानाय बायदि मोनबाय। दा नोंथांजों बिनि सोमोन्दै ओ सावरायनानै जोबोरैनो गाहाम मोन बाय आरो ओ नोंथाङा जा बाथ्रा बुंदों बेफोर गासिबो नंगौ। ओ दा बेयोदि जोंनि दै ओ सानफ्रोमबोनि जिउआव माबायदि गोनांथि जानानै फैबाय बियो बाथ्राया थारैनो नंगौ ए आइनि ओ ए आइ आ जोंखौ गासिबो बिथिङावनो जौगासार लाबोनो हायो ओ फरायनानै फरायनायखौ लाबोनानै साख्रि बाख्रि गाससिबो बिथिङाव जोंनि दा दानि मुगायाव जोबोर गोनांथिसै बेखायनो जों ए आइ खौ मोजाङै ओ बाहायनो रोंनाया थारैनो गोनांथार आरो आं बेखौनो बुंनानै नोंथांनि नोंथांखौ आरो फंनैसो बाथ्रा बुंथिबावनो खावलायनाय जाबाय
औ नोंथांखौ जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय नोंथाङा जे फारसे ए आइ नि खोथा बुंलांबाय बियो जोबोद गोहोम आरो जोंनि सायाव आंगोथि आरो आब्रुथि गोनां सावरायथि ओ मानो होनोब्ला जों दानि मुगाखौ नायनो थाङोब्ला ब्ला दानि मुगाया ए आइनि मुगा। मोजां गाज्रि सोलोंनानै लानाया जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे गुदि आयदा। जायखौ जोङो। फरायसालि आरो जोंनि थासारियाव जोङो गोरलैयैनो सोलोंनो हायो। जों मिथिगौ ओ ए आइ जों लोगोसे जोङो जोंनि आब्रुथि गोनां आखल आखुखौबो मोजाङै सोलोंनानै लानांगोन होमबानो जों बेफोरनिफ्राय बारग'नो हागोन होननानै आं सानो।
अ नों नोंथांनि